खुलुमबाइ
ओ नोंथाङा सम दङब्ला एसे आयदानि बागै रायज्लायनागौमोन नामा नोंथां।
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां ओ आयदायानो जाबाय मा जोंना ओ दानिथ' दैज्लां बोथोर नालाय बेहाय ओ माइ गायनाय आयदानि बागै रायज्लाय जागोन नामा नोंथां।
औ रायलाय जागोन।
ओ बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खोथियाखौ माबायदिहाय फोयो जेन'बा माबायदिहाय ओ माइ गायो बेफोरखौ ओ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन। जोंनाथ' माइ गायनो थाखाय सिगांवनो खोथियानि गोनांथि जाग्रोयो।
औ औ नोंथां।
खोथियानि बागै होननो थाङोब्ला जोंना खोथियाखौ जों सिङावनो फोना लाग्रोनांगौ।
औ औ नोंथां
आरो जोंना बेनि थाखाय खोथिया फोनोनायावबो जोंना गोबां नेमखान्थि दङ। खोथिया फोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनो गिबियावनो जायखि जाया माइज्लि नांग्रोयो।
औ औ नंगौ नोंथा
बाजारनि मोन मोननायबोबो लानो हायो आरो खायसेया सिगाङावनो गायनानै लाखानाय बेफोरखौनो दोनो आरो नों
औ औ नंगौ नोंथां औ
बेबायदिनो जायखिजाया माइखौ लाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलखै बस्थायाव नङाबा माबेबा बाल थिं गिदिरफोराव सोमनानै दोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जेब्ला सानथामसो सोमना दोनगोन बिनि उनाव जोंना बोखांनानै गोरान जायगायाव लाबोनानै दोनफैयो आरो बेनिफ्राय जोंना जि नङाबा थास' बिलाइ जायखिजाया खोबना दोनो आरो माबा मोनसे लानानै।
औ औ आइजेंफोरजों
औ आरो जेब्ला बेबायदि खोबना दोनखांनायनि उनाव सानथामसो थाबावो बेनि उनाव जेब्ला माइया बाथ' खुगा ओंखारो अब्लासो जोंना फोनायनि थाखाय फ्राय जायो आरो।
औ नंगौ
फोनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना फोथारनि गोनांथि जालायो नोंथां। फोथारनि बागै बुंनो था थाङोब्ला जोंना सिगाङावनो बे माइ दोननाया बिनि जखासेबां जोंनो हालेवनानै लाग्रोनांगौ आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ट्रेक्टरजों नङाबा जायखि जाया मोसौआनो जा हेन्द ट्रेक्टरानो जा बेफोरजों जों जोंनि ओनसोलखै हालेवनानै लाग्रोयो। जेब्ला हालौ हालेवनानै लाखाङो बेनि उनावसो जोंना खादा नङाबा खेरखा जायखिजाया मोनसे आइजेंआव एसे एसे लानानै जोंना सारनानै होयो आरो दुब्लियाव।
औ औ नंगौ नोंथां।
उनावसो जोंना खोथियानि महर मोनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
सारनानै दोनखांनायनि उनावल' जाया मानो होनोब्ला जोंना मोसौ बोरमा बेफोरनिफ्रायबो आबोर लानांगौ जायो। बेफोरनि फ्राय गोजानाव जा दोननो थाखाय जोंना जाहाथे मोजाङै मोजां खोथियानि महर मोनो बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलखै नेट नङाबा बायदिसिना मोसौ बोरमा हाबनो हायैनि थाखाय जोंनिखै सोंथेना दोनो आरो नोंथां।
औ औ।
बेबायदिनो जेब्ला नै मास थाम मास जानानै थाङो अब्लासो खोथियाया माइ गायनायनि महरसिम थाङो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो नोंथांमोननिखिजा माबायदि खालामो एबा खोथियाखौ फोनाय जायो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ दाथ' दोंना दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां? दैज्लां बोथोरावथ' ओ बांसिन नानो माइ आबाद मावो नङा होमबा नों थां ओ बे माइ आबाद मावनायाथ' जोंना खोथियानि गोनांथि जायोना नोंथां? आ फार्स्टआवनो जोङो मा खालामना गोन मा बिदिनो ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो ओ जे गला एबा बिदिनो न'आवनो थिनानै दोन खानाय ओ माइ एबा बिदिनो लाबोनानै गलानिफ्राय लाबोनानै माइ दोनगोन ओ माइखौ लानानै जोङो बस्थायावहाय एबा ओ बे फाथो बस्था नङाब्ला बिदिनो प्लास्टिकनि बस्था बेवहाय जोङो ओ लानाय जायो आर ना नों सोनानै नांगौ बिबांनि ज खानि थाखाय ओ लानानै जोङो बेखौ न' खाथिनिनो फुख्रि एबा दैयावहाय दैमायावहाय जोङो बिदिनो सोमनानै दोननाय जायो आरोना गोरा खाथिनानै बेखौ ओ खाथेनानै उनावहाय जोङो मा ओ बेखौ फोनो थाखायथ' जोंनो ओ फोथार नांगोन नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा दानिसो बुंलांखांबाय बे फोथारखौ जोङो ओ हाल एवनानै लाग्रोनांगोन गोदोनि दिनावथ' जोङो मोसौ बोरमाजोंनो ओ मोसौफोरजोंनो गोबां हालेव एवबोनाय नुबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां ओ दानि जुगावथ' बोथोराबो बारा थिग नंला बेनिखायनो जोङो ओ दैबो थाबाय थानाय जाया नङा होमबा नों थां फोथारावहाय बेनिखायनो जोङो दै गैयै जायगायावहाय जोङो दैखौ सारनानै लानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ट्रेक्टरजों एबा ओ मोसौजों हाल एवनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां हालएवखांनायनि उनावहाय जों बेखौ ओ दोननाय जायो साननै सानथामसोनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो सानथामनि एबा साननैनि उनावहाय जोङो बै ओ सोमनानै दोननाय माइखौ जोङो बोखांनाय जायो आरोना नोंथां बोखांनानै बेखौ ओ नवाव लांनानैहाय बिदिनो खामसालि एबा न' सिङावहाय जोङो जायखि जाया गोरान जायगायावहाय जोङो बेखौ एसे फेनस्रानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां ओ फेनस्राखांनायनि उनावहाय जोङो लाइ बिलाइ एबा थास' बिलाइजों नङाबा जिजों बिदिनो खोबनानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेहाय गरम मोननानै बेहाय गाजा खिलिनाय एबा बै माइ खोथिया महर मोननायनि थाखाय ओ ओंखारनाय खिलिनाय गाजा बेखौ ओंखारहोनो थाखाय जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां खोबखांनायनि उनावहाय जोङो बे बेखौ सानसे एबा साननै हर मोननै बिदिनो दोननानै जोङो बेखौ फोथारावहाय फोथारखौ मोजाङै एवनानै लाफिनाय जायो खनसे बेनि उनाव खारायखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय ओ लांनाय जायो आरोना फोथाराव बिदिनो ओ खिरखा बा आइजें मोनसे लानानै जायखि जाया आइजें मोनसे लानानै जों बेखौ माइखौ आखाइयाव लानानैहाय जोङो बे फोथारावहाय जोङो बेखौ आखायजोंनो सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय फोखांनायनि उनाव जों बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो हगारनानै दोनजाया नङा होमबा नोंथा बुहुत जोथोन लानांगौ जायो ओ खोथियानि महर मोननो थाखाय बे खोथियानि महर मोननो थाखाय बुहुत जोथोन लानांगौ जायो बेहाय जाहाथे आरो ओ हाग्रा रज'वा बेफोराव खोथिया मोजां जायो बेनिखायनो ओ गोबोर हासार सारनानै होनाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मा ओ बेहाय जाहाथे मोसौ बोरमाया ओ जाया एबा ओ माबा ओ जिब जुनारावहाय बेखौ जाया बिदि ओ खालामनो थाखाय जों बेहाय बेरा एबा ओ नेट होनानै ओ दोननाय जायो आरोना नेट सोंनानै बिदिनो जोंना बेयो खोथिया महर बिदिनो दान मोनसे एबा दान मोनसे खावसे बिदि थानानै बियो खोथिया महर मोनो आरोना गायजानाय खोथिया गायजानाय महर मोनो। ओ बिदिब्ला नोंथां मोननिथिंजाय माबायदिहाय माइखौ ओ खोथिया महर मोनखांनायनि उनावहाय माबायदि माइखौ गायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
खोथिया नै मास एबा थाम मास जानानै थाङो बेनि उनाव जोंना माइ गायनायनि महर मोनो नालाय नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला जोंना बेयावबो हानि गोनांथि जाग्रोयो। हाखौ जों सिगाङावनो हालेवना लाग्रोनांगोन
औ औ नोंथां
मोजां खालामनांगोन।
औ औ।
आरो दैनि गोनांथि जायोब्ला अखानि दै मोनाबा जोंनिया मेसिन हन्दा बेफोरजोंनो दैमाफोरनिफाय बोखांनानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
माइ गायनायावबा दैनि गोनांथि जायो नालाय। बेनि थाखायनो। जोंनि ओनसोलखौहाय माइ गायनायनि फारसे बुंनो थाङोबा आमथिसुवा समाव माइ गायनाय नुनो मोना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
खायफा खायफाया बाराय खरा नायनानै गायो जेरै समबार बिस्थिबार बेफोराव आखाइ होजेनो आरो नोंथां‌। मानो होनोब्ला बे फोरा आखाइ होजेेनोबा जोंना माइआ मोजां जायो आरो लोखि बाराय होननानै फालिनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जोंनि ओनसोलखौहाय खायसे खायसेया बांसिन बे बाराय खरायावनो गायजेननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
माइखौ जोङो सिगाङावनो बे खोथिया फोनायनिफाय फुनानै लाग्रोनांगोन। जेब्ला फुनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो जोङो हालेवनानै दोन खानाय एबा सिगाङावनो ट्रेक्टर नङाबा मोसौ आरिजों फोमोननानै दोनखानाय बेफोर हायाव एफा एफा गायलांनो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जोंना माइ गायनायनि बागै बुंनो थांबावोबा जोंना माइ खौ जोङो एफा एफा होनानैसो गायनांगौ।
औ औ नोंगौ नोंथां‌‌।
मानो होनोब्ला जोंना खोथियानि बायदि खोथियानि बायदि बुरजा बुरजा होनानै गायनो हाया आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
एसे एसे गोजान गोजान दोंफा दोंफा नोङाबा बबेबा जायगायाव दोंथाम दोंब्रैसो होनानै गायनाय जायो आर
औ औ नंगौ नोंथां।
मानोना दलहा जायगायाव माइआ एसेयावनो जायो नालाय बेफोराव जोंना गेसें गायनाय जायो आरो खोथियाखौबो दोंफा दोंनैल' होनाय जायो आरो बोरि जायगायाव गायोब्ला जोंना खोथियाखौबो बुरजानि गोनांथि जायो आरो रोजोबै गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेबायदि गायोब्लासो माइया जायो होननानै नुनाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो बेबायदिनो गायबोनाय नालाय बेबायदिनो गायनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ औ हागोन ओ नोंथाङा दानि सो बुंलांनाय बायदि बिदिनो जोंनाबो खोथियानि महर मोनखांनायनि उनावहाय माइखौ गायनो थाखाय जोंनाबो हाल एवनानै लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ
खांनायनि उनावहाय जोङो मा बेखौ आलिखौ दाननांगौ ओ जाहाथे ओ दैयाहाय ओ जे दुब्लियाव दै थाखानाय बे दैयाहाय ओ आलदा जायगा आलदा दुब्लियाव थांनो हायि बायदि जोङो बेखौ ओ आलिखौ दाननानै खोनानै लानाय जायो आरोना नोंथां। आलि दाना खोखांनायनि उनाव हाय जोङो बेखौ मोजाङै ओ दुब्लिखौ खारायनानै लानाय जायो। खारायखांनायनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ जोङो फुनांगौ जायो आरोना फुनानै जोङो बेखौ ओ दाबसे जायगायाव गायस्लायनो थाखाय एबा माइ गायनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामनाय जायो। लानानै थांनानै जों बेखौ ओ गायनाय जायो आरोना नोंथां। गायखांनायनि उनावहाय जोङो मा ओ बेहाय ओ बिदिनो दान मोनद' बा दान मोनस्नि थानानै बेयो बिबार ओ बिबार लानाय जायो बिबार महर एबा फिथाइ महर लानाय जायो। फिथाइ थाइखांनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ हानो थिया रि लाहार फाहार खालामनाय जायो आरोना एसे मोनहांबथाय जों बेखौ मोननानै हानाय जायो आरोना हानानै न'आव लाबोनाय जायो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गैलिया नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथांनिफ्राय माइ गायनाय एबा ओ खोथिया फोनायनि बागै ओ खोनानो मोननानै जेन'बा खोनाफेरि ओ बाथ्राफोरखौ मिन्थिना मोननानै जो ओ जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ दोन्थ'नो हासिगोन।